अ नोंथाङा खोनादों आंना अस'
औ खोनादों नोंथां।
औ आं माने नोंहा माने एसे फ्रि नामा?
औ फ्रिमोन नोंथां दा फ्रियाथ' फ्रिमोन होनबा आं दायो दासो जाखानानै गोबां सावरायनो हागोन।
ओ मा ओंख्रि हाखो ओरैनो।
दा नोंथां दिनै जोंना माने इदिनो हाथाय दिनमोन आरो बेयावनो माने अमा बेदर लाबोनाय जा जादोंमोन बेखौनो आलुजों संनानै ओमफ्राय बिन्दि बाजिमोन आरो। बारा जेबो गैया नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन ओमफ्राय?
जोंनाथ' माने लकेल दावमोन ओरै आलासियाबो फैदों नालाय। बेजों जाबाय आरो।
औ औ।
ओ आं माने नोंथांनो फन होरनायानो आं नोंथांजों माने बे मोनसे खोथा लानो फैनो आरो।
औ।
ओम जोंना माने दानि बोथोर जेरै गरम बोथोर होन ओरै गोस गोजां बोथोर होन बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानो आरो।
फरायनो हागोन नोंथां।
आतसा आं माने बेखौनो होननो सानो माने जोंना जेरै गोजां बोथोराव जोङो हमना ला जोंना गोजां बोथोराव जोङो नभेम्बरनिफ्राय जायो।
औ।
ओमफाय जोंना गोलोम बोथोरा जोङो मार्चनिफ्राय जायो मार्चनिफ्राय ओरै अक्ट'बर अक्ट'बरसिम जायो आरो।
ओ माने बिनि बिनि माने जों गो गोजां बोथोराव जेरै मा मा खालायो बा ओजों गरमथ' मा खालायो बेफोरनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानो आं। बा बे आंनि बुंनायनियावहाय बिथाङा एसे फोरमायनो हागोन आरो।
औ हागोन नोंथां आंबो फोरमायनो हागोन आंबो आंनि रोंगौथिखौ फोरमायनो हागोन नोंथां।
आतसा माने आं माने दा हमना ला माने जोङो गरम बोथोरनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों। गिबियावनो जाहैबाय जोंना
गथम बोथोरा जोंना माने सानदुंला हमना ला सान्दुं बारा जायो। प्लास जोङो गरम दिनावहाय जोङो अबेबा माने दैमा बा जोङो दै दै जायगायाव थानो बिदियाव नागिरो
औ
ओफायहाय जोंना जों माने गथम बोथोराव जों गुसु जायगा नागिरो हमनालाय जोङो अबा जोङो गुसु जायगायाव थांनो बा जोङो गुसु जायगाखौ थानो थाखाय जों बेब'स्था खालायो
गरम बोथोराव जों जेरै हमना ला जोङो एसि बा फांखा बाहायो माने जों गरमफ्र्राव गावखौनो गाव जोङो गुसुआव लाखिनो नागिरो आरो बा हमना ला जों गोजां बो थोराव जों मालाबा समावहाय गरमखौ नागारो हमनानै लाा जों गोजां बोथोरावहाय जों गुदुं अर सायो एब्ला जोङो ओ खोनादोंना?
औ नोंथां औ
हेल' ओ जों माने गोजांबोथोराव जों औ गोजांबोथोराव जोङो अर नागिरो बा जों जेराव मोनो बेयाव गुदुं जाया नागिरो आरो बिनि थाखाय माने अबे मोनसे साबसिन बेखौ आं खोन्थानो सानो आरो हमना ला जों गोजां बोथोराव जोङो गरम बुथु बुस्थु जायो जों न'आव थायोबा जोङो दै गुदुं नागिरो बेनिफ्राय जोङो हिथार नागिरो असायनो नागिरो बेफोरखौ नागिरो आरो ओमफ्राय जों गरमफ्राव मा नागिरो होमबा जोङो फांखा एबा जों ए सि नागिरो ओमफाय जोङो जेराव माने गुसु फिथाइ सामथायबा जों जानाय मुवा खौबो जों गुसुयैनो नागिरो बेनि सोमोन्दोआ माने बिथाङा माबा मोनसे फोरोंनो हागोन नामा?
दा नोंथांङा आंनि सिगाङाव फोरमाय हरनाय बे गासिबो सैथोआानो नांगौ दा जों गोजां बोथोर आवहाय जों मा मा मावो बा गोलोम बोथोराव जों मा मावो बेखौ नोंथाङा आंनि सिगांआव फोरमायहर बाय ओ आं माने आंबो आंनि मोनथिनायखौ एसे फोरमायहरनो सानदों आरो नोंथांनि सिगाङावह जेनेबा जों गोजां बोथोरावहाय मा मा नुनो मोनो जेनेबा मा खालामो जोंनि जेरै माने खाथि खालायावहाय गोजां बोथोराव बा गोलोम बोथोरावहाय आं सेथियाव बुंनो सानदों गोलोम बोथोराव आरो ना नोंथां दा गोलोम बोथोर होनोबा जों थियावनो बुङो जोंहा गोरोम बोथोर होननाय लोगो लोगो बिराद गरम जायो बोथोरफोराहाय जों बेफोरावहाय बिदिनो गोलोम गरम नालाय जों बेफोरावहाय जोंना जेनेबा बा जोंहा बेफोरावहाय माने मोनसे भेकेसन मोनो आरो बन्द' मोनो नो स्कुल कलेज फोरा जों मास मोनसेखौ जों बन्द' मोनो बांसिन जों जुलाइआव बन्द' मोनो जोंहा जों बेफोरावहाय जोंनि जों जोंखौनो हमनानै ला जे जोंथ' स्टुदेन्टखा नालाय होमबा जों बे फोरावहाय जों गावनि न'खरनि मानसिफोरजों गोबां जों समखौहाय जों माने होफानो हायो माने जेनेबा जों भेकेसन बिदिनो माबा माबि बेरायनाय मानाय जों न'खरनि मानसिफोरजों जों सम होनो माने हायो आरो आरो गोलोम बोथोरावहाय हाय जोङो बांसिन जों नुनो मोनोना गोलोम बोथोरावनो जों बांसिन जाग्रा मुवाखौ जों मोननो थाङो जेनेबा जोंनिनो बि फिथाइ सामथायाइ हमनानै ला जोङो थाइजौ खान्थाल बा बिदिनो जोङो थरबुस बिदिनो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय बे आनारस बिदिनो बायदि बायदि गोबां बुस्थु दङ जों गोलोम बोथोराव जों बेखौ मोननो थाङो आरो जों बेफोरखौ जानो हायो दा हमनानै ला जों गोलोम बोथोर होननाय लोगो लोगो जोंहा मोदोमाव
से रानखांनाय फैयो जोङो दिहाइद्रेसन होनाय जायो मोदोमफ्रा गोबां बेमार आजार जा नो हमो दैनि खमिनिफ्राय जों बे फिथाइ सामखौ जों जायोब्ला जोंनि मोदोमाबो मोनसे जोंहा मोदोमफ्रा थान्दा जायो जेनेबा जों बांद्राय गम जायोबा जोंम जानो हागोन बा बिदिनो खरमस जानो हागोन बा बिदिनो जों नारेंफोरखौ जों खाजि बानायनानै ला- बिदिनो जों माने जों माने लानो हायो आरो बिदिनो जोङो गोलोम बोथोरावहाय खोनादोंना नोंथां
औ-
औ- औ- बिदिनो आरो जोंहा आरो जों मोनैबो मोनो जोंहाागोम बोर- लोगो लोगो जोंहा सोरांनाया जोंहा गोबां थाब सोरो बिदिनो सारिथावनो जोंहा सान ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो मोनानायाबो माने बिराद लेटाव जों मोनानायखौ मोनो माने जोंहा गोलोम बोथोर होनाय लोगो लोगो लोगो जोंहा गरम बोथोरावहाय जोंहा सानबा गोलाव जायो हरफ्रा गुसुं जायो आरो जों बेखौ नुनो मोनो बे- दा- बिनिनो उल्था जों फारसेख नायजबा जों गोजां बोथोर ना नोंथां गोजां बोथोराव जोंहा नायनो थाङोबा नुनो मोनो जोंहा जोंहा हरबाया जोंहा हरावहाय जोंहा गोलाव जायो ओमफ्राय साना गुसुं जायो जोंना गोजां बोथोर बोथोर होनबाथाय बांसिन बिदि बिनो सयथा सानखौ ओंखारनायखौ नुयो ओमफ्राय बिदिनो सारिथा साराय सारिथा बा- पासथा बिदियावनो जोंहा सानफ्रा हाबो माने गोजां बोथोरबाय ओमफ्राय गोबां गुसुखौ जों नुनो मोनो बिदिनो आं फानो होननानै आं आंनि माने साननायाव आरो आंनियावहाय माने गोजां बोथोराआंनि थाखाय साबसिन मानो होनबा जों गोजां बोथोरावनो सानबा गुसुंबाबो जों बेवहाय जों गानफोरजानफ्राव थानो हायो जोंहा मोदोमफ्रा माने फिट थायो जोंङो गानफब जोमफब थानो हायो होनबा जों जुथा मुजा लंपेन् जों बिदिनो थानो हायो आरो नाथाय मोदोमफ्रा जोंहा गोजां बोथोराव जों बांसिन दुरबल जानाय नुनो मोनो मानो होनबा जोंहा गोजां बोथोरावहाय मावनाय दांनाय खम खायो होमबा जों मा खालामनांगौ गो- नोंथां गोजां बोथोरावहाय जों बांसिन खेला दुलाखौ जों बांसिन नायनांगौ हमनानै ला जोङो खारनाय बादिनांगौ बा इदि गामि गामियावनो ओमफ्राय बिदिनो हमना ला फुटबल बा क्रिकेट बा भलिबल जों बिदि खेलेनानै जों गावनि मोदोमफोरखौ फिथ लाफिननो नाजानांगौ होनबा गोजां बोरावहाय जों मोदोमफोर बोख्राव ज थाजोबो बारा मावनाय दांनाय जाया ना- नोंथां
औ- नुदा-
औ गोजां बोथोर बांन गोगलोम बोथोराव बांसिन मोननो थाङ नाथाय गोजां बोथोर होब्ला जोंहा मैगं थाइगं बांसिन फिसमेट हनानै ला जों दुन्दियानो हग जों कबियानो हक बे सबाय बिमा बा लाव बेफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो गोजां बोथोरावहाय जों बांसिन माने मैगं थाइगंखौ फ्रेसखौ जों नुनो मोनो आंनि बुंनायाथ' साननाया बेफोर नो आरो ओंखायनो आं सानो गोजां बोथोरा आंनि थाखाय माने साबसिन आंनि नुनायाव दा नोंथाङासो मा बुङो बे दा नोंथांनि सायावसो
ओ आंथ' बेखौनो बुंनो सानो माने बिथाङा जिबायादि खोथा बुंहरबाय बा आंङो बैखौ मिथिबाय जों माने कलम गरम बोथोर बा जों गोजां बोथोर जों फारनो दं मिथिखायो दा जों गोजां बोथोराव हमनानैला जोङो फिथाइ सामथाइबा जोंना मान जानाय मुवाया खम जायो जों गरम बोथोराव जोङो जानाय मुङाहाय फिथाइ सान्दिया जों बारा जायो। बिनि इसे बिनिसायाव बिथाङा मिसानिनो फोरोंहर? आं बैखौ मिथिनानै बुहुद गोजोनबाय आं बिनि सायावनो मोनसे खोथा बुंनोसानो आरो बिथांनिसिम जे जों जानाय मुङा बेफोर जोंना खमिखा जोङो हमना ला जों गरमबोथोराव जोङो थान्दा बैसु जानो थाखाय जों सेस्था खालायो जेरै जोंना फिथाइ सामथाइ हमना ला जेराव जों फिथाइ सो थान्दा बुसथु नि हमनाला बेफोरखौ जों जानो थाखाय होमबा जोङो मोननो थाखाय जोङो सेस्था खालायो।
औ
ओमफ्राय जों ओरै गुदुं बोथोराव अ गोजां बोथोराव जोङो गरगम बुसु जानो लुुबैयो बेफोरनि खोथा बुङोब्ला बेयाव बिनि थाखाय बुहुत गोजोन्नाय थाबाय दाथ' जोंना थासेयावबो जाबाय उम बिनिथाखाय आं माने बिथांसिम दसे सम दोनथनो सानो आरो।
औ दा नोंथां हाबो आंनि सिगाङाव जे दाबो बुंहरदों बेबो सैथोआनो औ दा जुदि नोंथां समाबो जाबायब्ला दे होमबालाय दोनथ'नो लांसिगोन।
औ दे गोजोन थाबाय।